ज हेलौ अ खोनादोंना हेल' अ अ अ मा खालामदों
दङ नै जिरायनानै दङ
अ
नोंथाङालाय
आंबो दङ ओरैनो
अ खबर सबर मोजां ना
औ मोजां मोजां नोंथाङालाय आरो खोनायाखै नामा
माबायदि ओरैनो खोनादों खोनागासिनो आं दे
औ
ए बोथोरफ्रा माबायदि होनदों
अ बोथोराथ' नै फुङाव अखा हाबाय
अ अखा हाहां सान्दुं दुंहां
नोंसिनिथिंलाय माबायदि
जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो बिदि जोंनिथिंजाय अखा गैया ओरैनो माने दोमैलु जानानै दङ
औ औ खोनादोंना हेल' औ दे
आयदायाव थांनि नामा
जागोन दे
औ औ नोंथां सोंथिखौ खालामनो हागोन
औ
जिब जुनार फिसिनायनि सायाव
अ
औ
गोदोफादों नालाय जों बर' मानसिफोरा दा बिदिनो दाउ स' बेफोरबायदिसनाय खौ जों नुनो मोनदों आरो जेनेबा बर'फोरनि नख'राव बांसिन दाउआ दाउ आरो अमाया थाखायोनो होननानै जों बुंनांगोन मानो होनब्ला हिनजाव बिदिनो नुनो मोनदों जेनेबा ओरैनो गोदोहायथ' बिदि बि फार्म
जोंनि बर'फोरखौबो अमा फिनानै ओ फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों खोना हादोंनाा
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ आं खोनाबाय थादों नों
औ औ औ खोनाबाय नै आं आथि- आथिखालाव ओ बर'फोरखौबो अमा फिसिनानै फालांगि फालांगि खालामनायखौ जों मोननो हादों दा फालांगि बे अमा फालांगियाव जोंनो गिबि खालामजेननो थाखाय बेसेबांसो रांनि गोनांथि जागोन नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन नामा?
माने बे फालांगि सिस स्टिमै लांनाया माने बे नों माबादि दि बानायनो सानदों बिनि सायाव सोनारो नङा होनब्ला हेल'
औ
औ जेनेबा जेरैबायदि सबहाबो मोनसे थायोना जेनेबा थांखि मोनसे थायोना आं बिदि खालामगोन बिदि खामगोन प्लेनिं थाया होनबा तामाने सासे सु सुबुङा माने बे फालांगिरिखौ फालांगिखौ मा बाय
उ
खामनो नागिरदों बेनि सायाव सोनारो आरो दा खायसे खायसे खायसे खायसे बानायो जे नोंथाङा होनबाय रां खरसा जानायनि खोथाखौ बुंदों नङा होनब्ला खायसे ओरैबायदि थायो जेनेबा नोङो अमा लाबाय मासे मानैखोनो लाग्रोबाय दा बेनिफ्राय जुदि अमा बुनदि लायोब्ला जों माने गोबां फेहेरनो हायो खायसे बेफोरबायदि सिस्टेमैबो जों फेहेरलांनायखौ नुनो मोनदों आरो दा नोङो फार्म सिस्टेम जुदि नों खालामोब्ला नों न' लुनांगोन नङा होनब्ला
नंगौ न'थ' नांगोन गिबियाव
न' नांगोन दा नों न'खौ लुनो थाखाय दा नों न'खौ बेसां गिदिर लुगोन
औ बेबो नोंगौ माबैसे फि जानाय बेबो जाहैबाय
खोथ' आं एकजेक्ट बुंनो हानाय नङा जे बेसिम बेसिम
औ औ औ माने सासे जाय फालांगिखौ खालामगोन बिनि सायाव दिफेन दिफेन जाहैसिगोन आरो नोंगौ। ओ बिनिफ्राय ओ अमा फिनानै साकसेस जानाय साकसेस जानाय नुदों ना नुनो मोनाखै बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन
साक्सेस जानायखौथ' आं गोबांखौनो आरो जाहोनाव हाय साकसेस खायसे खायसेमोन साकसेस जायोबो नुनो मोनो आरो
औ
साक्सेस जानाया जाबाय
जानाया जाबाय
आंनि ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलाव आं जायखौ नुबोदों माने बिसोरो
अ नोंथाङा जेखौ नुदों बेखौनो फोरमायनो हागोन
औ औ माने जोथोन लानो मोजाङैहाय समाय मथे मेडिसिन होनानै मोजाङै फिसिलांनानै जों मोजां रां खामायनो हानाय खौ नुनो मोनदों दा खायसे ओरैबायदि दङ माने औ खायसेखौ आं नुदों जे नंगौ न'खौबो लुदों बे थार बाथ्रा आरो अमाखौबो दों बिसोर मा मेेनटेन खालामनो ह हायाखै होननांगोन बा दाना जाहोनो हायाखै मोजाङै बिसोरखौ नांगौसेबां मेदिसिन होनो हा हायाखैबो जानो हागौ जायनि जाहोन नाव माने खायसे खायसेनि फार्म खौ माने जोबलांनायखौ नुदों आरो दा
माने आथिखालाव बे ओ जाय बिथांमोनहा मावदोंमोन बेखौ मोननो हाला आरो बि
औ ओ खायसेया साख्रि जानानै दङ दाबो मावबाय थादों खायसेया माने गारबाय होननायखौनो बुं गारबायखौनो बुंजागोन आरो उम जे औ दा औ
माब्लाबा नुदों माने निउस मिडि मिडियायाव आ बो सोरै सम सम बेराम होख्लायबाय थानायनि ओ खौरांखौ मोननो हादों बेराम जानायनि जाउनाव अमाखौ ओ गभमेन्टनि फारमिसन जोंनि थ्रयै ओ बुथारनानै फ बफैनाय हाखराव गारहैनाय बेफोरबायदि नुदों बेयो नंगौना
बेफोरथ' नंगौ बारु जे आंनि ओनसोलाव नुवाखै औ आंनि ओनसो लाव बिदि आं बुथारनानै बिदि हाखर हा खर फबनानै दोननायखौ आं नुवाखै खिन्थु आं माने मिथिदों आरो बे खौ जायनिफ्राय माने आंनि ओनसोलाव नङा खिनथु गुबुन ओनसोलाव जानायखौ आं मोनथिदों आरो जे बेफोरबायदिनो थायो किसुमानाहाय बहुत खाथि खालायावनो गिदिर गिदिर फार्म थाया होनबा बे फोरबायदियाव जों बांसिन जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बेफोरबायदि बाहेरनि अमाफोरखौ लकेल अमाखौ जों गोबां जादों जायाखै नङा खिन्थु खम जानायखौ जों नुनो मोन
नंगौ
आं जोंनि ओनसोलावबो जेब्ला बे बेमारा फैदोंमोन अब्ला न'खरै न'खरै गोबां अमा थैनायखौबो जों आरो बिनि गेजेरावनो खायसे खायसे गिदिर गिदिर फार्माबो माने थालांदों मासेबो थैयाखै बिदिखौ नुदों आरो
अ अब्ला बे बेरामा जायगा लानानै जायगा जादों
नङा नङा जायगा लानानै जेनेबा गासै जायगायाव जादोंबो जानो हागौ दा आंनि ओनसोलावनो बा आंनि गामियावनो हमना लाबाय आंनि गामियावनो खायसे खायसे माने बांसिन नखर न'खरनि अमायानो थैदों नाथाय बे जोंनि गामियावनो जायहा फार्म खुलिदों माने बिसोरनि अमाया जेबोआनो जायाखै माने बे जानो हागौ जेब्ला बेमारा मोनदों अब्ला जानो मोजां समावनो मेडिसिनखौ मोनदोंमोन बा जोथोनै मोन मोजाङै लाबाय बिनि जाहोनबो जानो जाहोनावबो जानो हागौ दा बेमार जानायखौबो नुवाखै नङा नुदों आरो जादों
औ अब्ला जोंनि गामियारि सुबुंफोरा बे बेरामनि थाखाय सांग्रांथि गैया नामा बेनि थाखायनो गामि गामिनि अमाया थैनो गोनां जादों आरो जायफोर जोथोन लादों बिसोरनि अमाफ्रा थैयाखै
औ बिदिबो जानो हागौ जे जायफोरहा मोनथिबाय जे अ नंगौ बेमारा फैदों जुदि मोनसे प्रि कुयसन थायोना बेफोरखौ जुदि खालामलाङोबा बासिनोबो बासिदों जानो हागौ बेबायदि नङाबा साननो नांबा फ्रा जेराव थायो सल्लिसथा पन्सास जायाखै आरो नों गामिनि
गाहायै आदारा माखौ होनाय जायो
अमानो गाहाय आदार होननानै बुङोब्ला र' जोङो गुन्दैखौनो बुंनांगोन जों गुन्दैखौनो ओमफ्राय आरो थास' रुनानै होयो थास' रुनानै होयो औ आथिखालाव आरो जोङो फार्मनि अमाफोरनि बाथ्रा बुङोब्लाथ' जोंथ' बायनाय दाना जेराव ओ अपेनलि फाननायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय जों बायनानै लाबोनानै जानो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो बयनिबो अमा बयबो न'खराव होननानै अमा फिसखौ नुदों आरो
ओम
आरो जेनेबा नोंथाङाबाथ' दाउ फिसिनायनिबो बाथ्रा बुंनो नङा होन ब्ला दा दाउआबो बेमार जायो नङा होनब्ला माथो बोसोरे दाउआबो बेमारानो फैयो
जायो जायो गोबां बिदिनो जानायखौ जों मोननो हायो
नंगौ
औ दा जों बेखौनो बुंनो हागोन आरो जोङो दाउ अमा फिसिनानैबाबो जों रां खामायनो हायो आरो जों न'खरखौ सालायलांनो हायो आरो आरो जिब जाहैबाय जिहेथु थैनाय थांनाया जाखायोना बेयो
नंगौ बेबो नंगौ ओ लकेल मार्केटाव अमानि बेसेनखौ बेसेबां केजियाव फाननो हायो?
लकेल मार्कट आथिखालाव जोंनियाव आंथ' जोंनि बेखौनो बुंनो नांगोन मानो होनबा आं जोंनिखौसो मिथिया जोंनियाथ' ओरैनो ब्रैजौ ब्रैजौ लायो केजि केजियावहाय
ब्रैजौ केजिसेयाव
केजिसेआव
जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो थाङो मार
नंगौना औ जागोन औ जागोन दे औ जागोन दे